हेलौ खोनादों औ खोनादोंदा नोंथां औ गोजोन गोजोन मोनाबिलि
औ गोजोन मोनाबिलि
औ आङो ओ नोंथांजों जों ओ बर'नि बोथोरारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना औ आं दायो होमबा फंनैसो बुंनोसै बर'नि बोथोरारि फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जोङो मोननो हायो जेरै ओ मागो दमासि बैसागो फोरबो खाथि गासा फोरबो ओंखाम गोरलै खौबो जों लानो हायो आरो जोङो बेजों लोगोसे जों मोननो हायो आमथिसुवा
औ
औ होमबा जोङो ओ मागो दमासि होननानै बुङोब्ला जोङो मागो दमासिखौहाय मागो मागो दानावहाय फालियो मागो दाननि से खालारनिफ्राय फालियो नाय जायो आरो औ होमबा बेयो इंराजि केलेन्डारावहाय जोंहा जानुवारिनि फरटिन जिब्रै आरो जिबाखौ मोननो हायो आरो जोङो मागो दाननि से खालारावहाय जोंहा ओ बर' समाजनि उन्दैफोराहाय गेदेरफोरखौहाय मान बावो आरो गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय होयो आरो बेजों लोगोसेनो जों सुबुं हारियाहाय ओ सासे नुवाथारि ओ आनान गसाइ दङ होननानै फोथायो जाय जोंखौ सोरजिदों होननानै बेनि थाखायनो जोङो माने बे से खालार खालि जोङो बे इसोरखौबो गेदेरफोरखौ मान होनायजों लोगोसे जे बे इसोरखौबो जोङो मान होफायो
औ
अब्ला जोङो बे मागो दानावहाय जों माखासे बेफोरबायाददि नेमखान्थिखौ मोननो हायो आरो जेरै जोङो न'आवहाय रंजानायनि फोरबो जिहेथु जोङो मा ओ न'आवहाय जानो थाखाय आरो बेजों लोगोसे जोङो आलासिफोर जोङो मागो दानावहाय गावनि न'खरावहाय आलासि फोर लेंहरो ओ बिफोर जों मोननो हायो फिथा एन्थाब आरो ओ जों बानायनाय सिथाव आरो माखासे लारु बो मोननाय जायो जायखौ जोङो नारें नारेकल आरो सिबिं फोरनिफ्राय मोनो आरो जों बे एनथाबफोरखौ हाय जोंङो माय माइब्रा माइरंनिफ्राय माइब्रा माइरंखौ ओ गुन्दै देना लानानै जोङो बिनिफ्राय बानायनाय जायो आरो आरो जोङो बेनि उनाव हाय जोङो मागो फोरबोआवहाय जोङो ओ बेलागुर जानायखौ नुनो मोनो ओ दुब्लि फोथारावहाय जोङो औवाजों आरो औवानि खुन्थि गायनानै बेनि उनाव आरो जिगाब जोंहाय माने बेखौहाय ओ खोबजोबनानैहाय न बानायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो ओ बेहायनो जोङो ओखाम ओंख्रि संनानै जायो आरो बिदिनो उनावहाय सानथामनि उनाव बेखौहाय ओ साव सावो आरो ओमफ्राय बेखौनो जोङो बेलागुर सावनाय होननानै बुंनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो ओ बैसागो फोरबोखौहाय आं एसे बुंनो सानगोन
औ
औ जोंहा बैसागो फोरबोखौहाय फालिनाय जायो बैसाग दानावहाय। ओ जोंहा बैसागो फोरबोआवहाय जोङो मानसिफोराल' बैसागो फोरबोखौ रंजाया जोङो ओ मोसौफोरखौबो जोङो मान होयो आरो मानो होनबा जोंहा बर'फोरा आबाद गाहाय हारि जिहेथु जोङो आबाद मावनानैनो थां नानै थायो आरो जोंनो आबाद मावनायावहाय जोंखौ हेफाजाब खालामो जोंखौ मोसौआनो। बेनि थाखायनो जोङो मोसौ खौहाय न'खरनि लोखि होननानै जोङो साननाय साननानै लानाय जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो बैसागो फोरबोआवहाय जोङो बैसाग दाननि ओ सानसे आगोल एबा सैथ्र' दाननि जोबथा खालाराव जोङो ओ मोसौ बैसा सागो फालिनाय जायो आरो। जोङो मोसौ बैसागो फालिनो थाख खाय जोंहा माखासे जगार खालामनानै लानाय जायो जे रै ओ ओ फा-फान्थाव ओ ओ लाउ इफोरबायदि फिथाइफोरखौहाय जोङो आरो थाइखा फिथाइ बेफोरखौ जोङो थियारि खालामनानै लायो। जोङो बेफोरखौहाय ओ फिसा फिसा दाननानैहाय जोङो ओ माला सुनानै लायो। जायखौ जों मोसौनो गानहोयो आरो बिनि उनाव जोङो मोसौखौहाय जोङो माने मोसौ बैसागुवावहाय फुङावनो ओ गलिनिफ्राय दिहुननानै गोदोनि दिनावथ' लावखारफोर दंमोन नालाय लावखारफोराहाय ओ गामिनि दैसा, बिलो, फुख्रिफोराव लां नानै माने मोसौफोरखौहाय थुखैयोमोन आरो बिसोरखौ साफ सिखोन खालामो आरो मोसौ थु खैनाय समाव बिथांमोनाहाय गावसोरबो रंजाफानो थाखाय माखासे खुगा मेथाइफोर रोजाबोमोन आरो। आमफ्राय बिथां मोनहा बे थुखैनाय समावहाय बे आ हानानै लानाय लाव फान थाव, थाइखा फिथाइ बेफोरखौहाय माने मोसौनावहाय खुबैयोमोन आरो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना ओ थावगुबै आरो हांगारजोंहाय थाव हांगारजोंहाय माने थाव गुबैखौ लगायना लायो। ओमफ्राय बेखौहाय बिथांमोना मोसौ सौखौ थुखैखांनानै बेवहाय मोसौनि मोदोमावहाय फोननानै होनाय जायो आरो ओमफ्रायो मोसौफोरखौहाय जोङो ओ इदिन खालि ओ उदाङै हगार सारनानै होयो आर रो। फोथारावहाय गोसोबादि आदार जानो होयो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोनाब्ला थाय गलियाव लाबोयो। गलियाव लाबोनानै जोङो ओ मोसौफोरखौहाय इदिनखालि माने गोदान फागाजों खायो। आरो गलियाव जोङो ओ आलारि बाथि सावो आरो। ओमफ्राय जोङो बिनि नेक्स्ट बिनि उन साननिफ्राय जोङो ओ मानसि बैसागो फालिनाय जायो आरो। बिदिनो ओ दहायनि बायदिनो मागो मागो फोरबोआव जेरैबायदि गेदेरफोरा उन्दैफोरनो अननाय होयो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ फालियो बेबायदिनो ओ एबा मान होयो बेबायदिनो आरो बैसागु बो बोथोरावहाय ओ रंजानायफोरबो हिसाबै जोङो बोसोर गोदानखौ बरायनाय हिसाबै जोङो बयबो गामि गामि ओंखारनानै न'खर न'खर खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोरबायदिखौ लानानै आरो बायदि रोखोमनि खुगा मेथाइफोर खननानैहाय जोङो बैसागो बो बोथोरावहाय बयबो ज' ज'यै रं जायो आरो नोंथाङा ओ बिदिनो बोथोरारि फोरबोनि सायावहाय माबाफोर बुंनो
औ हागोन नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंदों बेफोर थारैनो सैथो थो ओ जों नुनो मोनबो जों गोदो गोदायनि फायनो जोंहा ओ बर'फोरा आबादजों सोमोन्दो थानाय हारि आबादानो गाहाय बर'फोरनि थांना थानायनि गुबै राहा आबादजों सोमोन्दो लाखि बा बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै बर'फोरा गोबां रोखोमनि फोरबोफोरखौ फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन जेरै ओ मागो दमासि फोरबो ओ बैसागो फोरबो आमथिसुवा फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आरो बेनि अनगायै जोंङो जोंहा दं खेराइ फोरबो बेबायदिनो बर'फोरा फैबोदों बा ओ बे बर'फ्रा गोदो गोदाय माने दिनैसिमबो फालिबोासिनो दं ओ जों बेबा बिदिनो ओ बेफोरखौ फालिबोनायखौ नुनो मोनो आरो दा नों थाङा बुंदों जेरै बैसागो फोरबो बैसाग सागोनि बैसागो फोरबोआवबो जोंहा बर'फ्रा सैख्लानि से खालार खालि मोसौनि बैसागो खालामो। बे मोसौ बैसागो खालि जोंहा मोसौफोरखौ फुङावनो लावखारफोरा बा न'नि गाहायफ्रा उनथिना नानै ओ माला सु माला सुनानै राइदों बायदि लानानै मोसौफोर मोसौफोर
औ।
मोसौफोरखौ आरो ओ लाव एबा ओ मैथ्रुनि माबाजों मैथ्रुखौ हास'नो थाव गुबै आरो हांगार फोननानै ओ मोसौ फोरनाव गाब होनाय जायो। आरो बिनि अनगायै मोसौफोरनि आसुगुराव थाव गुबै देंसोखौ ओ दैमा दैसायाव बा बिलोफोराव होनानै लांनाय जायो बेनि उनाव ओ मोसौखौ सुफैनाय जायो बे हाफ्लेनाय बानायखौ हैफोरखौ ह्लेनायखौ बिसोरो मोसौाव सारै साराय मोनसे बिस मेथाइ खनाय ज लाावला फानथा बोसोर बोसोर एओरबाय दा बिमा गायद बिदा बाय म दं एम्बु बंला बिब्दि जा गेदेर जांगिला बेबायदि मेथाइ खननानै बर'फ्रा ओ होम फैयो मुसुगुद फैखांनानै जोंहा फोथार औ जोंहा मोसौखौ उदाङै हेगारनाय जायो बिनि उनाव ओ बैफोर रायदों आरो ओ लाव फान्थावनि माला सुनायखौ जोंहा न'वाव लाबोनानै ओ गलि बाख्रि बेंथल बाथौ बेबायदिनो न'मा न' बायदियाव थुनानै दोनफैनाय जायो ओ बेनि उनाव बेनि अखानायै जोंहा ओ मानसिनि बैसागो जायो मानसि बैसा
आवाजा मोजांङै फैयाखै नोंथां
थानसालिखौ
मोजाङै
गावनि न'खरनि म
औ औ औ नै दासो एसे मोजाङै खोनादों बारा मोजाङै खोनायाखैमोन
गावनि बाथौ थानसालिखौ ओ खुुलुम सनस्रानानै बेबायदिनो दैफोरनावबो मान बावो गेदेरा उन्दै खौ मान बावो आरो बेनि उनाव ओ बयबो ओ गानफब जोमफब बा गामसा गला गोदान आर'नाइ हिनजावफोरा ओ जि गोमो दख'ना गो